औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ ओमफाय मा खालामदों?
ओरैनो दंथ'यो नै जिरायनानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो अखा हानायखाय ओरैनो अखा हादों जोंनिथिं बेखायनो ओ
खैबो हादों बोथोरा एसे गाज्रियानो।
ओम
ओमफाय सम दंब्ला एसे रायलायजागोन नामा आगै।
सम दङ' ओं एसे ओरैनो जिरायनासो दंखायो नालाय आंबो अखा हानायखाय
औ औ माने दानि गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनाव जुगाथ' बिराद सोलायबाय नालाय गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनाव आइजोफोरा आइजो माहारिफ्रा संसारखौ गोदो माबोरै जायोमोन आरो दा माबोरै जागासिनो दङ'
ओ
खारो नामा
सम दङ' इसे ओरैनो जिरायनासो दंखायो नालाय आंबो बिदिनो
गोदोनि दिनाव
औ इसे गोदोनि दिनावथ' जोंहा आइजो माहारिया जोबोद मोजाङैनो संसारखौ जालाङोमोन आरो बिदिनो ज' ज' माबा फेमिलि माने न'खर न'खराबो गिदिर जायोमोन सिगांनिया माने बिदिनो बिदा फंबाय ज' ज' थायोमोन दानिया ओ दा दाहोना ओ दाहोना रुवाथि लालायनानै इदिनो ज' ज' आबाद मावो इदिनो ज' ज' माबायोमोन आरो खामानि दामानि जेरावखि माबा जायामानो ज' ज' मावलायोमोन आरो दानियाथ' बिदि गैलाना बिदा फंबाइ एसे हिनजाव लाबाथाय एसे आलदा आलदा थायो उम जुगा सोलायबाय खामानि दामानियाबो बाराय बिदिनो ज' जाला मावनाय दांनाय आलदा आलदा ओमफ्राय माबा साननाय मानायफ्रा मिलायला आरो दानिया गोदोनिया ज' ज' इदिनो खामानि दामानि मावनाय बिदिनो जेरावखि थाङा मानो एसे ज' ज' खामानि मावलायोमोन आरो गोदोनि दानि जुग गोबां सोलायबायानो संसार जानायाव
औ गोदोनि दिनावथ' गोदो गोदोनि दिनावथ' आइजो माहारिफ्रा जोबोद बोलो गोरा गोरा हौवानि खामानि मावोमोन ना
औ मावोमोन
औ औ फुं सोरांसि सोरांसियावनो सोरांसि सोरांसियाव सिखारनानै माइ सौनाय, माइ देनाय बेफोरबायदि
औ गोदोथ' बिदिनो मावोमोन फुङावनो खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै माइ सौनाय गोदोथ' उवालावसो माइखौ सौवोमोन नालाय दानि बाय
औ
दानियाथ' माबायावसो मेसिनावसो सोहैजोबो गासिबो गोदोनिया उवालाव सौयोमोन आरो। हौवाफ्रायो ओ बिदिनो हौवाफोर दाहोनाफ्रा बिदिनो ओंखाम माबासो हालेवहैसै आरो।
हालौ हालेवनो थाङो बिदिनो खोमसि खोमसियावनो' न'नि मोसौजोंनो। न' हाल गोदोनियाथ' मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय दानियासो ट्रेक्टर बायदि मेसिनजों साल हालेवोनो औ ओमफायो
गोबां सोलायनाय मोनबाय न गोदोनिफ्रायबा सोलायबाय आरो जुवाबो सो सोलायबायलाय आरो दा दिनाव दानि दिनाव मा होनो मबाइलनि जुग जाबाय गासिबो मबाइलाव नायना नैनो रोंजोबा खायो रावबो खोथा खोनासंलायलाया बिदि बिदिनो न'खरा दानिया ओ आइजो माहारिफ्रा बेफोरबायदियावनो न'खौ गाव गावनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनानै लायो आरो ना
सिगांनि समावथ' आइजो माहारिफ्रा गाव गावनि बिहाव बिखुनजो फिसाय गावनि हौवानि खोथा मानिनानै गासैखौबो सोलिलां नोयोमोन हौवाफोरानि बारगा खामानि मावामोन दानि दिनावथ बेफोरखौ गोसिबो सोलायनाय नुनो मोनबाय दानि दिनाव हाबा जानाया हाबा जा गोदानावल' गावनि मोजां आखलखौ देखायसै आरो ना आइजो माहारिफोरा खायसे आयजो माहारिफ्रा गासिबो नङा जेनेबा गावो हाबा जा गोदानावल' मोजां जानोसै उनाव हाबा जाखांबाथायो फिसायनि खोथा मानिला बिहाव बिखुनजोनि खोथा मानिला बिहाव बिखुनजोआ खुनजों जों आलदा जानोसै मान होनो रोंला सोरबायाबा गामियाव थानो बानानै सोरबायाबा टाउनफोराव थाहैनोसै बिदिनो मबाइल मबाइल लानोसै मबाइल लानानै बिदिनो गोदान सोरजोंबा रायलायफिननाय थोलायफिननाय बेफोरबादिखौ गोबां नुयो आरोना दानि जुगाव दानि दिनाव
गोबां दानि जुगाव बेफोरबायदिया जाबाय आरो माने नुबायानो गोबांखौनो
संसारा संसारा बे बेफोरबायदिनि थाखायनो संसारा सिलिंखार जालाङो आरो ना बुंनायफोरखौ मानिला बिहाव बिखुनजोनि खामानि मावो ओं सिबिनो रोंला मान होनो रोंला बिहाव बिखुनजोखौ मान होनाय आरो गावनि फिसाइखौ सिबिनायानोथ' आइजो माहारिफोरनि गुबै हा माबा जायो आरो ना नोंसोरो जेरै हाबानि दिनावनो जोङो हाबानि दिनावनो आइजो माहारिफो फ्रा समायखिरा लाखानाय बायदि जायो फिसाइजों थैस' थांस' संसार जालांनो बिहाव बिखुनजो आरो फिसायनि खोथा मानिनानै लांनानै संसार समाय लाखानाय जायो आरोना ओ ओमफ्राय बेबादि समायखौ खायसेया खायसे गोसो खायसे गोसो गोसो गोरा आइजोफोरा मानिनानै थैजासिम मानिनानै सोलोंनो सोलिलांनो हायो नाथाय खायसेया सोलिलांनो हाया आरो ना।
ओम।
बिदिनो
ओं ओ गियान गोनांफ्रा सोलिलांनोबो
समाय लाखानाय बायदिनो बिदिनो जोङो हौवानि गावनि फिसायनि खोथा मानिनानै आरामसे सोलि संसार जानायाव जोङो खोथा मानिलायबासो गाव गावजों बुजिलायबासो संसारा मोजां जालाङो नालाय हाबा जाखांनाय लोगो लोगो थ' आइजो माहारिफोरा गावनि संसारानो बिसोरनि खामानिखा फुङाव सोरांनायनिफ्राय सिथला सिबनाय मावनाय दांनाय हौवाया गुबुन मोनसे खामानि मावहैनो थाङोबा हौवाखौ जाहोहरनाय बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनाय बेफोरनोथ' आइजो माहारिफोरनि खामानि आरो हाबा जाखांनानै
औ
फिसा फिसा मोननाय गथ' गथाय मोननाय गथ' गथायखौ फेदेरनाय फोलावनाय फोरोंनाय फरायसालिफ्राव दोनहैनाय दोनहरनाय बेफोरनोथ' आइजो माहारि बेफोरनो संसार संसारा जानाय नि माबा आरो ना बेफोरखौ जुदि आयजो माहारि फ्रा सोलिलांनो मानिलांनो हायाबा बेथ' संसारा जाखानाय नङा नालाय
ओम
बिदि बिदिनो आरो गोदोनि दिनावथ' मबाइलबो गैयामोन खस्थ' मस्थ' हाजिरा खाला मावनानै जायोमोन आइजो माहारिफ्राबो गावनि फिसायजों समान समान दानि दिनावथ' आरो गासिबो आरामावसो जानाय जायोना सोरबा बा मोननानै सोरबाबा रिल्स बानायनानै रिल्स ना मा होनो बिदिनो बुकफ्राव इन्सटाग्रामफ्राव बेफोरखौ
फेसबुक इन्सटाग्रामाव
मानानै बेफोरखौनो बिदि होनानै गोसोफ्रा सोलायलाङो आरोना खायसे आइजो माहारि फोरना बेफोरबायदिनो बि बिसोरो बेफोरबायदि मबेल मबेलखौ बिहाव बिखुनजोनि खोथा मानियि, फिसायनि खोथा मानियि बेफोरबायदिनो जालाङो आरोना खामानियाव गोसो जायि बेफोरबायदि लाङो गोबां नुनो मोनो खोनानो मोनो दानि दिनावथ' मबाइलजोंनो बिराद हाबा जाखांनाय आइजोफोरबाबो बेलेग हौवा लानानै खारलांफिननाय मानाय बेफोरबायदिखौ गोबां खोनायो दानि जुगाव दानि दिनाव
गोबां खोनायो सोलायबाय आरो गोदोनिफ्राय अनेकनो दानि जुगाव
गोरा नोंखाया बेफोरनोथ' बिसोरनोथ' बिदि खालामो जाहैबाय आरो ओमफाय गासिबो आइजो माहारिफ्राथ' एखे जाजोबा खायसे खायसे खायसे फिसायफोरनि सायावबो जाहैयो आरोना बेफोरो खायसेनि सोरनिबा सोरनिबा फिसाइफोरा बिराद जौ लोंग्राबो थायो जौ लोंनानै न'खरखौ दावराव खालामफैयो बिजि फिसाफोरखौ बेफोरखौ सहायनो हायैयावबो खायसे आयजो माहारिफोरा न' गाननानै खारनांगौ जायो फिसाइ, फिसा गारनानै खारनांगौ जायो नाथाय जो गासिबो बिदि नङा फिसायफ्रा फिसाइफ्राबो जेरै गुबुन फिसाइफ्रा जेरै माखासे आइजोफोरनि फिसाइफ्रा जेरै साख्रि मावनानै गुबुन जायगायाव गोबाव गोबाव थाहैनांगौ जायो बोसोराव खेबसे खेबनैल' न'आव फैनो मोन नाय जायो बेफोरबायदि आइजोफोर बेफोरबायदि आय फिसायनि आइजोफोराथ' बिजिफोरा गामियाव बांसिन थाखायानो जाहैबाय थाउनावसो जाय जायनि साख्रियानि हिनजावफ्राथ' थाउनावसो गासिबो थाहैजोबखायो जाहैबाय बिसोरो बिदिनो खायसे खायसे खायसे आइजोफ्रा बिदिनो फिसाइ गैयै खाबुखौ नायनानै बेलेगजों रायलाय खुमानाय मानाय बेलेगजों खारलांनाय बेफोरबायदिखौ अनेक खोनानो मोनोना आगै दानि दिनाव ना हेल' खोनायाखै नामा?
औ
अ सिरि थानायखाय
ओ माबा बारा खोनायाखैमोन दहाय
ओ बिदिनो संसारा बेफोरबायदियावनो सिलिंखार जालाङो आरो ना जोङो बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनो रोङाबा फिसाइखौ मान होनो रोङाबानोथ' जोङो संसारखौ सिफायनाय जायो थैजासिम थैजासिम संसार जालांनायाव आरो आयजो माहारिफोरनि बिहामजो माहारिफोरनि आखायावनो थाजोबो गासिबो हेल' हेलौ हेल' खोनायासैलाय नामा नेट नांथारा नामा नोंसोरनिखै जेबो खोनानो मोनासै आं माथो हेल' हेलौ हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'